खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
नंगौ जोङो आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव आङो सावरायनो बा मिथिनो लुबैनानै आं नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ जागोन दे सम दङ।
औ औ। नंगौ जोङो जोङो सावरायगोन जे जों औवानि सायाव सावरायगोन जोङो औवाखौ एबा नोंथांनि मिथिनायाव जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन होनबा नोंथाङा?
औ औवाखौ ना?
औ औ।
थ' दायो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माने औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायबोयो होननानै आं नुबोदों आरो ओमफ्राय आं मिथिनायखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै।
औ।
ओं जों औवाखौ गोदोथ' बैसांबो बानायनाय जायोमोन। जेनेबा पालेंफोर गैयामोन। दाथ' आथिखालाव लहानि फालें बेफोरबायदि काटनि बेफोरबायदि ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय गोदोयो माने गैयि टाइमाव जोङो गामियाव आजौ आजैमोननि रायजो जानाय टाइमाव बा जोंनि बिमा बिफानि रायजो जानाय टाइमावबो जोङो नुबोदों एसे एनैखौ। बे टाइमाव माने बैसां खालामनाय जायोमोन बे औवानि रायदोंजोंनो सियार फोरबो बानायनाय जायोमोन। ओमफ्राय आरो जेखाइ, खबाय सान्द्रि दाला बेफोर गासैबो औवाजोंनो बानायजोबनाय आरो।
औ।
औ आरो न'खौबो जोङो औवानि एन्जुरजोंनो न' लुनानै लायोमोन जोङो नोंथां। दाबोथ' दङ औवानिनो न' बा इन्जुरा औवानि।
नंगौ।
औ। ओमफायो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दे आङो एसांद्राय सानखांजोबनो हायासै। औ।
जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना संसार जाबोदों एबा जोंनि सुबुं संसार जाबोदों नङा ओमबा, माखासे जोंनि हाग्रा ओनसोलाव जोंनि बर' संसार जायोमोन जिहथु माखासे बिथांमोना मोनसे दिसाइद खालामना लादोंमोन जे जोङो दंफां लाइफांनि गेजेराव बा बेन्दों बेलानि गेजेराव जों माहारिनो मा जिनिसा गोनां जागोना मा जिनिसा नांगौ जागोन जोंनि संसार जा संसार जानायाव बा थांना थानायनि बेलायाव होननानै बिथांमोना मोनसे सिदानथ' लादोंमोन। बिथांमोना बेन्दों बेलानि गेजेराव बा बिफां लाइफांनि गेजेराव बिथांमोना औवाखौ बिथांमोना दिसेर खालामना लादोंमोन मानो होनबा बे मोनसे बेन्दों रखम जाहैबाय नालाय औवायाबो। फेदेमनो हायो औवाखौबो औवाया जोंनि जेराव आं मिथिनायाव जोङो मोनथाम जादनि थायो। जोंङो औवा
होननानै बुङो नङा होमबा?
जों फिसा फिसा औवा थेरेनि जायगायाव जों सिफुं खालामनायाव जों बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा औवा माख होन माखा होननानै जोङ नोंथांमोन खौ जोङो मिथिगौ औवा थेरे जायखौ होनना बुङो फिसा फिसा बेखौ जोङो माखासे बिदिनो सिफुं खालामनायफोराव बाहायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो औवा होननानै बुंनो थाङोबाथाय जोङो गोदोनि दिनाव औवाया जोबोद बेसेनफ्रा खममोन नाथाय दानि दिनाव जोङो औवनो जोंनि बेसेननि बेसेन खौ गोबां बांनायखौ नुनो मोनदों आरो औवानि जिथुनाखि बागानफोर ओमफ्राय गायनायफोरखौबो जों एसे खम नुमदों। नोंगौ औवानिफ्राय जों मा मा मोननो हायो होननानै बा बुंङोबाथाय जोङो औवानि लेखा बानायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां औवाया माने दिनै जोंनि साइथिंफोराव माने औवानि जेखि माने गुबुन जायगायाव ट्रेनाव इदिनो माने इदिनो माखासे बिजाब फोर बानायनो थाखाय माखासे पेपारफोर बानायनो थाखाय औवाखौ लाङो जों औवाखौ मानो थाखाय नांगौ होननानै बुङोब औवाया सुबुं हारिनो थाखाय जोबोद गोनां संसार जानायनि बेलायाव। नोंथाङा दहाय फोरमायलांखाबाय नंगौ जों गोदोनि दिनाव जोङो औवानिसो न न'आव बानायोमोन नाथाय जों दानि मु दा समावबो जों औवानिनो जों नआव बानायगासिनोबो न'खराथ फाखा नांजोबा नालाय। दिनैसिमबो माने औवानि न'आव दङ नंगौ आरो जोङो उन्दुयोमोन जोङो औवानि साङावनो उन्दुयोमोन फालें बानायोमोन जोङो औवानि। नि फालें बानायोमोन आलना बानायोमोन जोङो औवानिनो आलना बानायोमोन गासिब बो जोंनि नुनाय बुस्थुआनो औवानिमोन जायखौ जोङो बुंनांगोन गासैबो जोंनो जेरै न' बानायनायाव गोबां औवा नांगौ थिग बेबायदिनो माखासे सददालाय बानायनोबाबो बेहाय माखासे गुद गानो थाखाय माखासे जोंनो औवानि गोनांथि जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो औवाखौ मायाव नांबावगोन होनबाथाय अनेक रोखो खोम जोंनि हालेवनाय बेबायदिनो माखासे मै जंगाल बानायनायावबो औवाखौ नांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो आबाद मावनायाव माखासे प्रटेकसन होनो थाखाय बेरा दुमनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांगौ जायो थिग बेदि माबा मोनसे खामानि मावनो था खायबा माखा मोनसे जोंङो मैगं गायोब्लाबो बे जोंनो औवाखौ नांगौ जायो जेरै बेखौ प्रटेकसन होनो थाखाय बेरा दुमनानै होनो थाखायनो गोबां रोखोमनि माव नांगौ जायो आरो गंसे बानायनायाव गोबां औवा नांगौ जायो जेरै खुनटानिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो माखासे फेरायनाय थायो बेबायदिनो माखासे थेंगल जिरनाय इदिनो माखासे इदिनो थिं खाथामनाय इबादिनो माखासे खुन्थानि माने गंसे न' बानो गोनांब्लाथाय गोबां औवा नांगौ जायो नाथाय। जोङो गोदोयै औवानि जोन बे जखौ जों खम नुनोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव औवानि जोंनि बैसांखौ जद बांनायखौ नुनो मोन्दों आरो जोबोद औवानि जेरनाखि औवाखौ माने एसे खम जालाङो जोंनि गेजेराव मानो होनबा सुबुं माहारिया माने बांबाय नालाय जे जनो गोदोनि गोदोनि बारि बगानफोरखौ जोङो माने हेवखजोबनानै माने बिदिनो दानफाय जोमनानै न'आव बानायनानै थायो सोरबाबा बिदिनो संनायफोरा बिदिनो सुबुंफोरा बारायबाय नालाय बानायना थाबाय बिदिनो औवानि जिथुनु हंखिया बे हंखिया खमायदों ओंखायनो माने औवानि दो औवाया दाम बारायदों होननानै बै समाव बुंनांगोन नोंथां बा नोंथांमोननिथिं बे औवानि जिथुनाखि बागान बा औवानि जिथुनाखि बेसेन बे दिनैसिम एबा दिनैनि दिनाव माबायदि सोलिगासिनो
औ औवाखौथ' जोङो दायो नोगोराव थानाय हिसाबै माने गामियावबा बेसे दाम आं एसां मिथिया आरोना ओमफाय नोगोराव जोङो सेजौ नैजि बेफोरबायदि मोनो आरो दालसेयाव बेबो जोङो मोजां औवा खौ मोननो थाङा मानो होनबा माने गोरलै औवा बा जोङो बाथौ दुमनायावबो बा बेयावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो जोङो औवाखौ बायनांगौ जायो आरो बे औवाया औवानि दामा जोंनिथिं सेजौ नैजि दालसेयाव बेबायदि जोङो बायो आरो दायो हेलौ
औ औ खोनागासिनो
ओं बेनो
नोंग जिथुखि नोंथाङा फोरमायदों नोंखौ जिथुखि औवानि बेसेन बे बेसेना जोबोद दाम जादों बे जोंनाव मबा हौवाया जोंनि गेजेराव गोबां मैल्य गोनां एबा गोबां खामानि होयो माखासे जोबोद खानो जायो हालेवनायावावबो जोंहा जोंना सुबुं माहारियाव यावबो माखासे जोबोद खामानि होयो जेरै जोङो होनना बुङो आरो बन बे बनाव जोङो ओंखाम ओंख्रि नो थाखाय बे औवाखौ नांगौ जायो थिग बेदिनो जोङो माखासे औवाखौ मायाव बाहायो मलौ मोसौ लथि बिदिनो बायदिसिना खामानियाव जोङो रुवा बिखुं गानो होनना बुं सेखा बिगखुङानो होनना बुं खदाल बिखुङानो होनना बुङो जेखाइनिफ्राय लानानै सेन बानायनाय खबाय बानाय बाननाय खखा बानायनाय जेथिंबो माने औवाखौ नांगौ बानायनाय बेदिनो माखासे दाउ खख्ला बानायनाय बाथौ दुमनायावबो नंगौ जोबोद गोनां बाथौ दुमनायावबो जोङो औवाखौ नांगौ जायो औवा नङाबा जाया थिग बेबायदिनो जोङो गोमाब्लाबो जोंनो औवाखौ जोंनो नांगौ जायो थिग बेबायदिनो गोबां जोंनो औवाखौ नङाबा जोङो सुबुंमाहारिया संसार जानो हाया एबा जोङो औवाखौ जोंनो नांगौ बिदिनो जोङो औवाखौ गोदोनि दिनाव जोङो औवानि दलं बानायोमोन औवानि दलं बानायनानैनो दिनै जों थाबायनो नोंगौ दा दाबो नुनो मोनो जोङो औवानि दलंखौ औवानि औवानि दलं नुनो मोनो बेबायदिनो औवानिनो गासिबो फरायसालिफोराबो गोदो औवानिसो गोजामोन गासैबो दासो एसे आपग्रेड जाबाय बेबायदिनो गासैबो
उम उम
गासिबो माने औवानिमोन गासिबो मन्दिर मन्दिर गासिबो फरायसालि गासिबो दानि दिनाव एसे माने जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय बेनो औवा होननानै बुङोबा दिनै औवाया गोबां रोखोमनि खामानि होयो जोंनि गेजेर सुबुंनि गेजेराव नङाबा मानि सुबुं माहारि माने रायजो जानो हानाया एसे गोब्राब होननानै बे समाव आं बुंगोन आरो नोंथां। दिनैनि दिनाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नंगौ जोङो खायफा मानसिफोरा मान औवाजोंनो संनानै जायो नालाय बन बन फोर जेनेबा औवाफोर बुथुमनानै संना जायो नालाय बे औवाया गैयामोनबा मायाव ओंखाम संनानै जागौमोन बा माजों ओंखामा मोनगौमोन बे मोनसे सिन्था आरो खाय फा सुबुंफोरनि थाखाय।
औ नंगौ
औ बेनि थाखायनो गोनांथार खोब गोनांथारबा जोंनि रायजो जानायावबो दाला सान्द्रि जोंनोथ' नांखागौना जि मा होनो माइरं जावनाय टाइमाव जों दाला सा सानद्रिनि गोनां बा ना गु ना गुरनो थांबा जेखाइ खबाइनि गोनांथि बेफोरबायदिखौ औवा नङाबा जोङो माजों बानाय गौमोन बा औवा गैयामोनबा मा जागौमोन बेनि थाखायनो माने रायजो जानायाव औवाया गोनांथि आरो नोंथाङा बुंनाया सैथो। उम
जिथुनाखि नोंथाङा फोरमायदों बेफोर बाथ्राफ्रा सैथो नोंगौ जिथुनाखि जों संसार जानायाव माने जोबोद गोनां औवाया दा सान्द्रिनिफ्राय लानानै माखासे बिदिनो जेखाइ खबाइनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे जोङो गोदोनि खौ जोङो फालें बानायोमोन औवा वानि माने आलना बेफोरखौबो बानायो औवानिनो माखासे जोंनि बिदिनो टेबोलाफोराबो
उम
खौ बो जोंना लेखा फरायनायफोराव बिजोंनो जाजोबो आरो गासिबो। गासै औवानिनो जाजोबो आरो न'खौ प्रटेकसन होनोबाबो जों औवानि बेरा औानि बानायनाय जायो माखासे हख्लाफोरबाबो औवानि बानायनाय जायो। बेनि उनाव जों जि लामनोबावो जोंङो औवा नांगौ जायो दानानि गोनांथि। अनेक रोखोमनि जोंनो हाबा मावनो खालामदोंबो माने माखासे बेफोरनो पेन्देल बानायनो माबा मोनसे जोङो जि सोंनो थाखायबाबो माने औवाखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। माने बेफोरबायदिनो माखासे फांसन फांसन बानायनोबाबो औवाया माने गोनां औवाया माने खुनु खामानियावनो औवा नङाब्ला माने जाया आरो नंगौ नोंथां।
नंगौ दा औ नंगौ नंगौ
नंगौ नोंथांजों सावरायमोनना गोजोननाय मोनबाय जोंहा समनि आंखाल माने टाइमा समाबो जानानै फैबाय बेनिखायनो माने सावरायनो गोनां ब्लाबो एबा सावरायबावनांगौमोनब्लाबो जे दिनै जों जिथुनिखि सावरायनांगौ बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन होनबा दोनथ'नांसिगोन नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।